औ दा मोजां खोनादों ना?
औ खोनादों मोजां दायो।
औ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दंबा?
ओरैनो जनानै दङ।
ओरैनो फ्रिबा औ दा ओरैनो फ्रिबा आं मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ जागोन दे।
दा जर'खा आयदा हिसाबै बिजोंआ सोलोंथाइ लानायाव माबा हेंथा होयो नामा अदेबानि जों दा गुबुन बिजोंखौ सावरायनाया जोंनि बर' बिजों बर' बिजों लानानै सावरायनि बर' बिजोंजों फरायो अब्ला माने मानसिया मानसि मोजां जा मानसि मोजां अदेबानि मोजां साख्रि मोननो हायो ना हाया अदेबानि बर' बिजोंजों फरायनानै जों माबाफोर गुबुन बिजोंजों फरायनाय मानसिफोरजों रुजुनो हाया नामा अदेबानि जों बिसोरजों खारफानो हाया नामा बेनि बेयावनो जों सावरायनो आखायाव लादों। नोंथांनि बायदिब्ला बर' नोंथांनि बायदिब्ला बर' बिजोङाव फरायनानै माने मोजां साख्रि होसोनो हागोन ना हाया होननानै नोंथाङा सानो?
अ आंनि बायदि जोंथ' माने जोंनि रावाथ' बिमानि राव ना जोंथ' माने बर' बिमानिफ्रायनो जोनोम मोन्नाय हिसाबै जोंनि रावा बर'ना गदेबानि जोंनि रावजों जों माबायदि सोलों लानो हायो होनबा जों बिमानि रावजों जेसेबां बुजिनो हायो ना बे गुबुनाव जों बेबायदि हाया आरो। नाथाय मानिे सोलोंथाइनि बेलायाव आथिखालाव माने माने गुबुन रावनखौबो जों सोलोंनांगौ ना लोगोसे बे आथिखालाव गोबां माने गाव गावनिसो होननानै आं
औ
आं सानो आरोना जोंनि जेबो माने
औ
दाबो नों गोबां डाक्टर ना इन्जिनियार बेफोरबायदिबो माने फराय-फरायनानै माने साख्रिबो लाहैनो हायो आरोना लोगोसे जोङो गुबुन बिजोंखौबो सोलोंनांगौ बुंनि ना गुबुं बि आथिखालाव माने खायसे सुबुं होनो आरोना बर' बिजोङाव फरायनानै मानि माखासे नलेज बा माखासे रोंगौथिखौ मोनजोबा होननानै नाथाय बेबो न ना लोगोसे माने गावबा गाव माने नाजानाय थायोबा ना गासिबो जा फुङो आरो ना। बेयाव माने बिजोंनि जेबो माने मेनसन खालामनाय थाया आरोना। फरायबासो नों साख्रि मोनगोन बा गिदिर मानसि फरायनो जाहैनो हागोन फरायनो हागोन ना? उम बेखौनो सानो आरो आं ना। नोंथांनि बायदिबा मा सानो फोरमायदो एसे।
आंनि बादिब्ला माने फरायनायाथ' आथिखालाव माने एसे मुलगनायारि राव हिसाबै जोंनो इंराजिखौ नांथारगौ जायो। नाथाय बेयो मोनसे दाय गैया होनानै आं सानो मानोना जोङो आथिखालाव थाखो क नङाबा थाखो सेनिफ्रायनो जों जेब्लाबो इंराजिखौ फरायबोयो हिन्दीखौ फरायबोयो नाथाय मोजां सोलोंथाइ एबा मानोना आथिखालाव जों मोजां नोजोर होयोब्ला बर' बर' बिजोंजों नायनो थाङोब्लाबो जों दिनै ओ डाक्टर, इन्जिनियार लोगोसे जों आथिखाल एबा दाखालै थांनाय ओ मेट्रिक आनजादावनो जों नुनो मोनो सासे बर' स्टुडेन्ट बर' बिजोंजों फरायनानै थांनाय बे स्टुडेन्टानो माने इंराजियाव आसामनि बिथोरावनो माने बांसिन नाम्बार मोननो हादों आरोना। गल्ड मेडेलिस्ट अब्ला आं सानो नाथाय गोबां सुबुङा माने गोलति सानो आरोना। ओंखायनो माने गोरोन्थि साननानै दङ। जे बर' बिजोंजों फरायबालायनो जे जेबो माने सा क्सेस जानो हाया होनना। नाथाय बेयो सैथो नङा आरो। दा बे खोथाखौनो जोङो जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव जोङो एवारनेस लाखिनांगौ। नाथाय बेराफारसेथिं जोङो नायनो थांब्ला बेखौबो नुयो जे दा खोथाया जाहैबाय ओ सैथोथि खोथाया जाहैबाय आथिखालाव जों नुयो जे जा बर' मिडियाम एबा बर' बिजोङाव फरायबाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावबाय थानाय बिथांमोनानो दा गाज्रि हुदाखौ खालामग्रोनानै दिन्थिदों। मानोना बि थांमोनानो दिनै बर' बिजोंनि फोरोंगिरि जानानै बर' बिजोङाव गावनि ओ फिसाला फिसाजोफोरखौ फरायसालियाव हगार हरा अब्ला जोंनि फो गारजेन बिथांमोनाथ' मोनसे सन्देह' जायो। जे बिथांमोना गावनि गावनि बिजोंखौनो थायनाय गैया अदेबानि जाय मानसि या बर'नि एसटि कता आरो लोगोसेयैनो बर'नि मासियाव जिरायनानै साख्रि मावगासिनो एबा न'खरखौ मोजाङै लाखिगासिनो बिथांमोना गावनि बर' फोरोंनानै फोरोंगिरि जाना गावनि गथ' गथायफोरखौ हगाराब्ला अब्ला बेखौ मोनसे साननो गोनां बाथ्रा बेनिखायनो माने दानि बिमा बिफा एबा गारजेना जोथोनगिरिफोरखौ जों बेखौनो साननो गोनां जायो मानोना जों बयबो गाव गावनि फिसाला फिसाजो एबा न'खरनि मानसिफोरखौ जों जेब्लाबो मोजाङै रोंजानो लुबैयो। नङा होमबा नोंथां? दा दाबायदियाव जोंनाबो फिसाला फिसाजो बा जों गारजेन हिसाबै थायोब्ला अभियसलि जोंबो लु बैगोन जे सासे मोजां गथ' जाहैथों । माने सासे गावनि आ थिङाव गसंनो हानाय जाथों अब्ला नांगौब्ला जोङो रांखौनो गारगोन अब्लाबो जों प्राइभेटाव हरगोन । बेबायदि सोंथियाथ' जाखायो नङा होम्बा?
औ जायो
दा जों नुनो मोनदो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा बेखौ होबथानायनि राहा लामा एबा जों मा खालामनांगोन बेनि थाखाय नोंथाङा मा सानो ।
औ जोंनि बर' फरायसालिफ्रा ना दायो माने गोबां माने बन्द' जानो हमबाय ना बा गोमालांनो हमबाय ना बिनि जाहोना जा जों जों नि मा इयुन जोलैफोरखौ जोङो माने बर' बिजोंआवनो फरायहोनांगोन ना । अब्लासो मानि बेफोर फरायसालिफ्रा थांनानै थागोन जोंनि माने गारजेनफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै साकसेस जानो हाया बेफोरखौ साननानैनो आथिखालाव माने सरखारि बा बर' बिजोंजों सोलोंथाइखौ लाहोनायखौ नुनो मोनला बिनि थाखायनो गोबां फरायसालिफ्रा आथिखालाव माने बन्द' जाबोगासिनो दं माने बेनि जाहोना जादों माने सोलोंसा गैयिनि थाखायसो बन्द' जादों नालाय बेखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा माने गावसोरनि गथ'फोरखौ बैफोर फरायसालिफ्राव माने थिनहरोबा अब्लानो जोंनि फरायसालिफ्रा माने माने जाखांफिनगोन आं बेखौ सानो आरोना बेफोरो बेफोर दाइपफ्रा माने बेफोर बिबानफ्रा बिमानि न'खरनि बिबान गिरिफोरनाव थानो हाबाय बिसोर माने थिनहराबा बिसोर सोआबा बा फरायसालियाव ना ना बे दाय थ'खौ लायो नालाय ना बिमा बिफायासो बेखायनो बिसोरनियाव थाबाय आरोना । बिसोरनि आखाइायाव माने बे जोंनि दा बर' बिजों बा जोंनि फरायसालिफोरा माने बिसोरनि आखयावनो आरोना माने फोथांना ला खिनाया बेखौनो आं सानो आरोना ।
औ
औ
सैथो खोथा ओ जुदि जोङो दानो दा जों थानाय समावनो जुदि जोङो बेखौ मोजाङै फोसाबनानै लायाबा हयथ' जानो हागौ जुदि जोंनि गुदि फरायसालियानो जोबलाङोबा गुदि फरायसालिया जोबलांनाय जोबलांनाय लोगो लोगोनो अब्लाथ' गोजौ फरायसालियावथ' जोबलांगोन बर'
औ जोबलांगोन।
आरो गोजौ फरायसालि जोबलांनाय लोगो लोगोनो होनबाथ' जोंनि जौमा फरायसालि कलेजफ्रा
औ जोबलांगोन लोगोसे अब्ला जोंनिनो थाङै थुङै
रावबा ओ जों जोंनि रावा ओ मोनसे ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव थाहैनो हागौ जे जोंनि गुदि फरायसालि जोंहा जोबनाय लोगो लोगो जोबलाङोबा आरोना।
नंगौ
बेखौ जोङो थारैनो गोदो गोथौैहै साननो जे रिसार्च खालामजानाय जानानै फैबाय आरोना। मानो दा आंनि मथेब्ला बेनो रोखा खोथा जे मोनसे बिजोङा मालाबाबो जोंखौ हमथा हम थानानै लाखिनो हाया। मानोना जों दिनै गोबाङा सानो बर'आव एबा बर' एम एल आव मास्टार दिग्रि अदेबानि हारिमुफोरा लाखिखांनायनि उनावबो जिरायनानै थायो नाथाय बे जोंनि गोरोन्थि होननानै आं सानो मानो जों मिथिगौ गोदोनि एस ए सिद सिलेबास एबा एकाडेमिक सिलेबास हिसाबै जोङो डिग्रियाव जेब्ला बर' अनार्स लायो एबा मेजर लायो अब्लाथ' थारैनो माने इंराजिया मा इंलिसा एबा इंराजिया जोंना एसे बोखार जानाय बायदि जाबोयो अब्ला जों माने जोंथ' आरो मा होनो जोंनि हुदायाबो खोब मोनसे गाज्रि हुदा दं। जे जोङो जेब्लाबो सिलेबासनि लेखाल' फरायो बे सिलेबासनि लेखा खाखौनो मालाबा जों फरायजोबा होमबा? जों आरो गुबुनखौ जेबो फराय बोयानो दा बेखौ बे जोंनिनो गोरोन्थि होननानो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बे बा बोसोराव जोङो मोनसे आयदाखौ दोनथ'बोबाय माने जोंनाआव जेबो आरो राव आरि यै जेब्ला नों रायलायबाय थाया अब्लाथाय बे हारसिंनो माने गोमालां होनदो माने जेखि जेखि बुस्थुआनो एबा जेखियानो जेखै जि उम उम जेखि आदबानो जेरै जेरै जोङो
हग ना गासिबो ओं
सिखा गोबौखौ जों उननानै जोंजों दोनदों नाथाय बेखौ नों जुदि दानाबो जेबो बाहायाबो अना फिसिनाबो होनबा नों गारना दोनबा बे माराम खानानै गारजियानो जाखागोन थिग बेबायदिनो आं दिनै नुदों गोबां सुबुङानो बेबायदि अलखदाव गोग्लैनानै दं अदेबानिे दासिमबो आं सानो दि मोजाङै मोजां गोदोनि बिजाबफोरखौ बोदलानानै नायफिनोबा हयथ' बे खोथाया नंखाय मार होननानै जोङो फोरमायनो हागोन आरोना। दा जोंनि बुंनो थाङोब्ला आरिमुगोरा अदेबानि मास्टारस दिग्रि बर'निखौनो जों नायोब्ला जोङो एसे बो सोरावनो खमसे खम जोङो गोबां फरायसा मोननो हायो आरोना दिनै बुंनाय बायदि जायो गुवा टि इउनिभारसिटिनि निफ्रायनो जोङो खमसे खम मेनावनो जोङो बाजि आरो जोङो केम्पासफोर नागिरबा गोबां मोनगोन केम्पासफोराव जोङो खमसे खम एकस' जनहालागै बारनोसो हागौ मास्थार डिग्रिआबो गुवाहाटियाव जों देरस' जन लाबा बड'लेण्डआव एक्स' दुइस' लाबा बुहुत फास' जोन हालागै ओंखारो। दा बेबायदि जेंनायाव थानाय खौ जों गोबां नुनो मोनो आरो। बे जेखियानो जाया मानो बेयो खोब मोजां मोनसे आयदा होननानै आं सानो। इयुन समाव जों बेनि सायाव गोथौवै सावरायनो एसेनोसै नोंथांनिसिम
औ गोजोननाय थाबाय दे।